हेल' औ खोनादों
अ मा
दा नोंथांखौ आं कल खााहिनि जानो जाबाय नोंथांजों आं मोनसे बेसेन गोसा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ।
दा नोंथाङा जुदि गावनि बेसेन बेसा समखौ आङो दान्दिसे होनो हागोनबा?
औ हागोन
दा नोंथांजों आं सावरायनानै आयदायायानो जादों सुबुं औ सुबुं एबा मानसि। गोदोनि सुबुं आरो दानि सुबुंनि गेजेराव मा फारागथि सोमजिबोखौ एबा। गोदो गोदायनि सुबुं आरो दानि सुबुंनि गेजेराव जिउ खांनायनि राहाया माबोरै सोलायबोख आं बेनि सायावनो सावरायनो सानदों।
औ।
आङो जागायजेननोसै होनबा ना नोंथां
औ
दा सुबुं होननानै बुङोब्ला सुबुङा मोनसे मेलेम जिबियारि जिब जाय गुबुन जुनारफोरनिजों आलादा बुंनो हायिदि सुबुंाव मोनसे गोबां गोहो दं जेरै हाग्रायाव थानाय गोबां जुनारफोर दं बेफोरनि मादाव मोसा सिंह गान्दा मोख्रा बायदि बायदि जिउारिफ्रा बोलोआव गोदोरसिनबाबो सुबुंनि बै मेलेमनि सेराव मा बिसोरो मा मोस्रोम बायदि जानानै फैदों नङा होमबा नोंथां
औ
जेरै बुंनो हायोब्ला जों मासे मैदेरजों मोगा मोगि एबा थोंजोङै नांजलायनो हाया नाथाय सुबुंनाव जाबायदि मेलेमारि गोहो दं बेखौ खाबथानानै लानाय बेखौ दबथायनो हानाय बेखौ बुथारनो हानाय बेबायदि जों मासे जुनारखौबो गावनि आथिं इसिङाव दोननो हायो जुदि जों बेबायदिनो मिथिङायाव थानाय गोबां बिहोमाफोर ददै गोदो गोदाय सासे सुबुङा हाग्रायाव थायोमोन अब्ला गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बिसोर मा हाग्रायाव मोननाय गोथां जिब जुननि बेदर जायोमोन गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय आरो गावनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जानला मोनला हाग्रा बंग्रायाव मोननाय जायखिजाया लाइफां बे जा दंफाङआानो जा बेफोरनि फिथाइ सामथायाइखौ जानानै थांनानै थाबोदों आरो गावनि देहाखौ खोबथेना लाखिनो थाखाय बिसोर मा बाहायोमोन होननानै बुंदों जा हमनानै ला दंफांनि बिगुर आरो बिलाइफोर बिसोर गावसोरनि देहाखौ फोबथेना लाखिनो थाखाय बाहायोमोन गोदोनि समाव आरो जेब्ला गोजां बोथोर समाव बिसोरो गावसोरनि देहाखौ दुंबुर लाखिनो थाखाय गोबां दन्दरफोराव हाबनानै जिउ खांबोदों होननानै जों खोनाबोनदों सल'बाथा महरै दा बेबायदिनो सुबुंफोरा लासै लासै जौगाखांबोनायजों लोगोसे बिसोरनि ब्रेनाफोराबो लासै लासै जौहांबोदों बेबायदिनो मा मोनथिनो मोनदोंदि अरखौ गुबुन जुनारफोरा गियो बेबायदिनो अरजों बिसोर मा गुबुन जुनारफोरखौ सिगिसख' खालामनो हमदोंसै गावनि गोजांनायखौ होबथानो थाखाय अरखौ बाहायबोनो हमदोंसै बेजों लोगोसे जा जिवारिनि गोथै स' बेखौ अराव सावनानै बिसोरो गावनि थावनायखौ मोननानै एबा मोनजाफ्लांनानै बोरैबा माबाफोर जाहोननि थाखाय बिसोरो मा अराव सावनानै जाग्रा जानांनायसै बेबायदिनो समजों लोगोसे मानसिफोराबो थोरोब थोरोब ोरोबनि उनाव थोरोब जौगाखांबोनो हमदों दा जों नुनो मोनगोन गोदोनि आरो दानि सुबुंफोरनि गेजेराव अख्रांजों आरो हाजोंनिबो फाराग फारागनि सबो बांसिन फाराग जों नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जा गोदो बायदि थायोमोन दिनैनि जुगाव दा सुबुंफोरा बेबायदि थाला गोदो जा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोबोर गोबाव सम लायोमोन नाथाय दानि जुगाव जों मा दान्दिसेयै थांनो हायो आरो बेखौनो जों रोखायै मिथिखागौ गोदो जा जों दाबसे जायगायाव माबायदि जाथाय जादों एबा दाबसे जायगायाव बेसेबां समायाना नुथायदों। बेखौ जों नुनो हायामोन एबा गोजान जायगानि नुथायफोरखौ जों मोनथियामोन। जों गोदो सानो जानो हागौ बै हाग्रानि अनगायै बै दाबसे हाग्रायाव जेबो जाथावना मुवा बेसाद गैया एबा थाग्रा थिलि गैया। नाथाय जों दा नुनो मोनबाय बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगा जेरै भारत भारतनि अनगायै चाइना पाकिस्तान आफ्रिका बेफोराव जों मा थांनो हायाब्लाबो बै थासारिखौ जों नुनो हायो बेल' नङा गोदो सानोमोननो सुबुंफोरा बै अखमावलाय मा दंफालाय जायखौ नाहरबाबो जों नुवा नायबाबो मोनदां सहाया नाथाय मा दा जों मा मोनथिनो मोनखो बै अख्रां सायावबो जों बादिनो बुहुम रखोमनि गोबां गोबां ग्रह' ग्रह' जादों जायखौ जों नैबे मेगनजों नुनो हाया बेनि थाखायनो मा गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसाद बिजोंनि बाहायनांगौ जायो जेरै टेलिस्क'प बेबायदिनो दा दाबसेनिफ्राय गोजान गुबुन दानसे गोजान जायगायाव नुहरनो थाखाय जों मा दा दुरबिन बाहायो गोदोनि सुबुंफोरा मा सानोमोन। जानो हागौ बिसोरो सानोमोन जोंबो दाउ बायदि बिरनो हानायमोन ना अख्रां सायाव बिरबायनो हानायब्ला नाथाय दा जों गोसो जाबानो बिरबायनो हायो अख्रां सा सा गोबां जोंहा बिग्रा गाथोनबो ओंखारबाय जेरै प्लेन फाइटार जेट केस बि रल बेबायदिनो जोंहा सुबुं अनजिमायो गोबां जौगाखां जाबोदों दा बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया थेवबो आं नोंथांनिसिम बेखौ खावलायदो नोंथांङाबो दानि आरो गोदोनि सुबुंफोरनि गेजेराव मा मा फारागथि द बेखौ एसे फोरमायनो हागोन होननानै आं सानो
औ दा आंनि साननायाव एबा आंनि मदांनाय बायदिब्ला दानि सुबुंफोरनिफ्राय गोदोनि सुबुंफोरा जे बांसिन खुसियै गोजोनै एबा रंजा बाजायै थानो हायोमोन आरो। लोगोसे गोदोनि सुबुंफोरा दानि सुबुंनिफ्रायबो बोलो गोरासिन एबा जे गोबाव समसिम थांना थानो हायोमोन आरो मानो होनोब बुङोब्ला गोदो जोंहा जे दा आदारनि एबा जोंहा थाग्रा जायगा बेबायदिनो जोंहा जे फरायनायनि बिदिनो फैसा आरजिनाय न'खर दानायनि बेबायदि जोंहा जेबो गोनांथि जायामोन एबा जोंहा टेनसन जानानै फैयामोन नाथाय दानि जुगाव जोङो मा नुनो मोनदों। जे जायखिजाया एबा गासै खामानियावनो जेरावबो जे कम्पिटिसन जे रां आरजि दिनियावनो एबा न' लुनाय बिदिनो साख्रि फरायनाय गेलेनाय बिदिनो जे जाग्रा दार बैफोरावबो जोंहा दा गासिबो कम्पिटिसन होनना बुंनो हायो। दा बिदिनो गोदोनि सुबुंफ मानो बोलो गोरासिन जायोमोन होनना बुङोब्ला गोदो साइज सुबुंफोरा जे साय जामुंखौ एबा आदारखौ जायोमोन बियो मिथिंगानिफ्रायनो हारसिङै देरनाय लावनाय आरो हारसिङैनो जे गिदिर जानाय बेवहाय जों सुबुङा बानायनाय जेबो मुलि एबा रासायनारि हासार होनाय जायामोन नाथाय दानि जुगाव जों नुनो मोनदों जे
जोंनि जाग्रा आदारनिफ्राय लानानै उन्दै गथ'नि जाग्रा आदारनिफ्राय लानानै गासैयावबो जे टाावननिफ्राय लानानै स गासैयावबो जोंहा मा जायो जे मुलि होनाय मैगं आरो बिदिनो जोंहा गोबां देहा खहा जाग्रा फोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा जाय जामुंखौ जायोमोन गोदोथारथ' जोंहा गोथाङैनो जायोमोन बिनि उनाव जोङो लासै लासै संनो रोंबोदों बिदिनो संना जाग्रा जादों अब्लाबो जोङो माबोरै जायोमोन जोङो रुनानै जायोमोन जों बैफोर देहा खहा खालामग्रा थाव बेफोरखौ जोङो बाहायामोन बेनि थाखायनो गोदोनि सुबुंफोरा दानि सुबुंनिसाय बोलो गोरासिन एबा राफोदसिन जायोमोन दा बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि गोदोनि सुबुंनिफ्राय दानि सुबुंनि सोलोआ बांसिन जाबाय एबा जे जोंहा माबा मोनसे खामानि मावनायनि थाखाय जोंहा गोबां खम समनि गेजेरावनो एबा इजियै जाबाय आरो बेफोरनिफ्राय जोङो जोंहा गोदो सुबुंफोरा खममोन आरो दा जोंहा सुबुंफोराबो गोबां बांलांबाय बेनि थाखाय जोंहा थाग्रा जायगानिबो आंखाल जाबाय बिनिखायनो जोंहा जे जायफोर हाग्रा बंग्रायाव जों सुबुङाबो सान्थि थायोमोन आरो जायफोर हाग्रा बंग्रायाव बिफां लाइफां एबा दाउमा दाउसा जिब जुनार दंमोन बैफोर हाग्राफोरखौ सुबुङा दान्स थांनानै गावनि थाग्रा जायगा खालामना लाजोबबाय आरो बेबायदिनो बैफोर जिब जुनारखौ गावसोरनि न'निफ्राय होखारहरनाय बायदि जाबाय आरो बेबायदिनो जोंहा गिदिर गिदिर लामा दालां आरो नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय जे प्लेन फाइटार जेट बेफोरखौ बाग्रा जायगा गिदिर गिदिर खालामनाय बेवहाय जोंहा जिब जुनारफोराबो खहा जादों आरो लोगोसे फोरनिफ्राय ओंखारनाय जे थुङा एबा खारबनडाइ आक्साइड गेस बेफोरजों जोंहा मिथिंगायाबो गेब्रेंदों आरो बारफोरा गोबां गेब्रेंनो हमगासिनो दा जोंहा बेखौनो बुंनांगोनदि गोदो जोङो जाम्बा जाम्बि बेबायदि मोनब्लाबो जोङो सुखु गोजोनै थानो हायोमोन आरो जों देहायाबो राफोदसिन आरो बोलो गोरासिन जायोमोन नाथाय दानि जुगाव गासै एबा गोबां खामानियानो गोरलै जादोंमोनब्लाबो सुबुङा गोदोनिफ्राय सोलो गोरासिन जादोंमोन जादोंब्लाबो देहायारिनिफ्राय लोरबां जालांबाय आरो गोदोनि बायदि खुसि थानो हाला आरो
औ नोंथां दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों सावरायनानै आं जोबद गोजोननाय मोन्दों।
औ नोंथांसिबो गोजोननाय थाबाय।
बे गोजोन्थों नोंथां।
औ दे